हेलौ
औ खोनादों।
औ नोंथाङा इयारबादस लादोंबा बख' अननानै
औ लायाखै नोंथां
औ लायाखैना खोनादोंना बिदिबा अ बिदिबा नोंथांखौ गिबियावनो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय सानजौफुनि।
नंगौ
ओ दिनै जों नोंथांजों ओ जों सानैनि गेजेराव सावरायगोन बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि
जागोन नोंथां जागोन।
नंगौ। ओ नोंथाङाबाथ' मिथिखागौ नङा ओमबा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव ओ माबोरै एबा मा मा गानो मा मा जोमो नङा ओमबा? औ थारैनो बे खोथाया नंमारगौ जे बर'आ जेब्ला ना जेब्ला समसिमा समनिफ्राय समाज दानानै संसार जाबोनो रोंदोंमोन एबा समाज दानानै संसार जाबोदोंमोन। बै समनिफ्रायनो बर'आ गाव गावनि आंगोनि गाननाय जोमनाय खौ लानानै गानबोदोंमोन जोमबोदोंमोन। आरो बै समनिफ्रायनो गाव गावनि आइदिनति जों थांनानै थाबोदोंमोन एबा गावनि गाननाय जोमनायखौ दासिमहालागै बे एखे रोखोमैनो लाबोफादोंमोन नङा ओमबा? जेरावनाखि जोङो मि थिगौ बर' आइजोफोरा आ गावनि आखाइजोंनो दानानै दख'नाखौ गानोमोन गोदोनिफ्राय नङा ओमबा?
नंगौ।
गावनि आखाइजों दखना गामसा बेखौ दायोमोन आरो बि दिनो गोबां आगर आखाइ एरबोयोमोन बर' सिख्लाफ्रा।
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बिदिनो माखासे आगरफोरनि मुं जेरै ओ दाउथु मेगन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नगौ।
बायदिसिना आगरनि मुं दंमोन जेरै ओ दाउसा मोख्रेब आगर दङ बिदिनो फारौ मेगन दङ।
नंगौ बेबादिनो औ नंगौ।
बिदिनो गोबां आगर दङ बर'फोरनि गेजेराव जाय आगरफोरखौ बर' बिमाया गोदोनिफ्रायनो गावनि गाननाय- जोमनायाव एरनानै गानबोदोंमोन बिदिनो बर'फोरनि माखा बे मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां हाजो आगर बैग्रि बिबार बायदि बायदि मिथिंगानि मुंखौ लानानैनो आगरखौ एरबोदोंमोन आरो बे आगरफोरखौ गावनि गाननाय जोमनायाव एरनानै गानबोदोंमोन। थिग बिदिनो बर' हौवाफोरनि गेजेरावबो गामसा होननाय थायो गामसा बे गामसाखौ गोदोनिफ्रायनो बर' बिमाफ्रा दादोंमोन दाबोदोंमोन गावनि आखाइजोंनो खुन्दुं
नंगौ नोंथां।
बिदिनो आर'नाइ दङ जोंनियाव आर'नाइखौ बर' हौवाफ्राबो लायो आरो ओ बर' हिनजावफोर एबा - बर' सिख्लाफोर एबा बर' बिमाफ्राबो लायो नङा होमबा थिग बिदिनो गामसाजों बर' हौवाफ्रा गामसाखौ गानो आरो आर'नाइखौ लायो आरो बिदिनो ओ खर'आव खावखानानै लायो।
नंगौ
बिदिनो बर'नाव गोबां गोबां गाननाय जोमनाय दङ जेरै हाबानि गाननाया आलादा फुजा फाथल खालामनायनि गाननाय जोमनाया आला दा बिदिनो जेरै हाबानि ओ हिनजाव गोदाना गाननायखौ दख'ना थावसि होनो नङा होमबा??
नंगौ थारैनो
थाङा ओ बिनि सायाव बर'फोरनि- गाननाय जोमनायनि सायाव माबाफोर ओ मोनथियो नामा जेरावनाखि जोङो ओ गोदोनिफ्राय आरो दासिमहालागै गानबोदोंमोन बेखौ बर' ओ बर' सिख्लाफ्रा माबोरै दा दाबोदोंमोन एबा गावनि आखाइजों बोरै दख'नाफोरखौ सोरजिदोंमोन बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओ गाननाय जोमनायखौ गाननाय जोमनाय दख'नानि सोमोन्दै नोंथाङानो जोबोर मोजाङै नो फोरमायनानै होखाबाय ओ थेवबो जा आं मिथियो बेखौ बुंनोसै ओ दख'ना खौ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गानबोदों नंगौ। गावसोरनो गावसोरनि आखाइजोंनो दानानै ओ बेबायदिनो माने गानबोगासिनो आरो। थ' बेनिफ्राय दख'नाखौथ' ओ गोबां रोखोमनि रोखोम एबा ओ गोबां गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन ओ दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनो। नोंथाङा ओ बुंदों जे हाबायाव दख'ना थावसि गानो होननानै नंगौ। दख'ना थावसि गाननाय खौ जों नुयो। बेयो माने मैथा गाबनि होननानै जों मि थिनो मोनो ओ आरो बेबादिनो बैसागोआव जों गोमो आरो गोबां रोखोमनि गाबनि दख'नाखौ गाननायखौ नुनो मोनो। बेबादिनो ओ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गाबनि दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबादिनो। बेनि उनाव जोङो ओ बैसागो मोसानायाव होनोब्ला जोङो फास्रा रेगे-रेगां गोजा आरो आर'नाइ बायदि गाबनि बेफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो। बेबादिनो ओ हौवाफोरनिया गामसा आर'नाइ बेफोरानो आरो आरो ओ बेफोर दख'नाखौ माने ओ गोदो आखाइजोंनो दादोंमोन नाथाय आथिखालाव माने बांसिनै मेसिनजों
मेसिनजों
गोबां दानायखौ नुनो मोननो हासै। बेबादिनो माने ओ गाननाय जोमनायखौ ओ दाबोदोंमोन गोदो। दायो मेसिनजों बांसिन दानायखौ नुनो मोनो आरो।
अ।
थेवब्लाबो ओ माखासे गामिफ फोराव नुनो मोनो हिसानसालियाव दानायखौ। गोबां बर' सिख्लाफ्रा माने गावनो दानानै ओ फालांगि खालामनो हायो आरो खा खालामो आरो बेबादिनो। गावनो गावनिया जोंनो दानानै।
थारैनो
नंगौ।
आरो
नोंथाङा आरो माबाफोर बुंगोन नामा?
थारैनो औ थारैनो नोंथां ओ जोङो गोदो नुमारोमोन थारैनो नग नग न'खर न'खर जेरावनाखि जोङो हिसान खालि नुयोमोन आरो बे बे हिसानसालियाव बर' सिख्ला फ्रा एबा बर' बिमाफ्रा गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनि आख खाइजोंनो दायोमोन जेराव ओ जोंनाव बर'नि आरिमुआव मोनसे दङ एम्फौ फिसिनाय एम्फौ फिसिनानै एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ थाव ख्रियाव लुनानै बिनिफ्राय खुन्दुं खुन्दुंखौ जमा खालामनानै मुस्रायाव सास्लायनानै बेखौ जोङो जि बानायो एबा जोमग्रा जि इन्दिनि आरो बियो जो-जोबो बोरै बेसेन गोसा बेसेन गोसानि बेखौ मार्केटाव जोङो ओ लांनाय जायो एबा फाननो थाखाय नोंथाङा इयारबादस लादोंबा ओ हेल' लायाखि ना अ अके
नोंथाङा माबा प्रब्लेम मोनगासिनो नामा?
औ इक' इक' खोनायो माने
औ माने लायाखै
अके ओ थिग बिदिनो नोंथाङा गोदोनि आरो गोदो जेरावनाखि जोङो जेराव गंफ्रोमबो बर'नि न'खराव ओ हिसानसालि नुयोमोन जि दानाय नुयोमोन आगर आखाइजों एरनाय नुयोमोन नङा होमबा नङाबा नोंथां दा गोदोनि आरो दानि गेजेराव नोंथाङा मा फारागथि नदों नुबोदों बे बेयाव नोंथां नोंथां नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो ओ गियान दङ नामा?
ओ बेबादि फारागथि होनोब्लाथ' बेनो गुबै फारागथिया जे ओ गोदो गावनि आखाइजों दानाया एसे मोजां ओ एसे मोजां माने बांसिन मोजां जायोमोन। गोदो माने गावनो दानाय नालाय गावनो खस्थ' खालामनानै औ नंगौ। नंगौ नोंथां माने ओ खुन्दुंफोरा मोजाङै सामला जायोमोन आरो
औ
दायोथ' माने मेसिनजोंसो दायो नालाय बेनिखायनो माने एसे ओ सिगांनि बायदि मोजां जानायखौ आं आं नुनो मोनाखै आरो आरो माने बयबो बुङो आरो बेबायदि आखायजों दानाय मोजांद्रायमोन होननानै।
नंगौ आरो जोरसिनोमोन लास्टिं बारामोन नङा होमबा।
नंगौ लास्टिं होयोमोन आरो।
आरो बावहाय जोंनि मोनसे आरिमुखौ जोङो गोमालांनाय बायदि नुदों नङा होमबा। गोदो जोङो नखर न'खर हिसान सालि नुयोमोन आरो ओ बावहाय जि सोंनायाव जोङो सावरि बायदि दि जालायनाय एबा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय न'निजों न'नि एबा गामिनि गामि गामिफोराव जोङो बिदि खुन्दुं थुनलायनायफोराव हेफाजाब होलायनायखौ आरो जि सोंलायनायफ्राव हेफाजाब होलायनायखौ जों नुबोदोंमोन। बे मोनसे खौसेथिनि नेरसोन। जोमोन। गामियाव अनलायनानै मिनि खुसियै खौसेयै थांना थानायनि नेरसोमोन मोन नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
नाथाय जोङो आथिखालाव हारिमुजों खोमानाय बेबायदि खौसेथिजों खौसेथिखौ खोमाना लानायजों लोगोसे जों जोंनि जि जि दानाय आरिमुखौबो जों खोमानानै लानो थांगासिनो दङ जेरावनाखि दा आथिखालाव मदार्न जुग जाबाय जेराव डेभ्लपनि नामजों माने जोङो गाव गावनि दानाय लुनायफोरखौ बावगारलांनो हमदोंसै नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
बेखायनो जेरावनाखि गोदो जि दानायाव जोङो सानसेयाव गांसे हायोमोनबा दाना मेसिन मेसिनाथ' सानसेयाव नोंनो गोबां फिसा दिहुननो हायो। गोबां गाननाय जोमनायखौ दिहुनना होनो हागोन बि। बिदिनो रुजुनायाव मेसिनजों दानाया एडभान्ससिनबाबो नाथाय मेसिनाथ' ओ नोंथांनि बे आरिमुखौ नोंथाङा जेब्लासिम इउस खालामगोन अब्लासम बेयो थांनानै थागोन नालाय। नाथाय बे नोंनि रोंगौथि खुथियाथ' बे थालांनाय नंला नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
थिग बिदिनो नंगौ बर'फ्रा गावनि आंगोनि गाननाय जोमनाय आरो बिदिनो गावनि मोनसे गाननाय जोमनायजोंनो गावखौ सिनायथि होनानै लानो हानाय मोनसे नेरसोन दंबोयोमोन बे नेरसोनानो जाबाय जोंनि गाननाय। नाय हौवानि गाननाया आलादा और हिनजावनि गाननाया आलादा आरो बे गाननाय जोमनायखौ जोङो गाव गावनि आखाइजोंनो जोङो दिहुननानै लादोंमोन बे मोनसे खोब मोजां गोग्गाथावनि बाथ्रामोन नाथाय आथिखालाव जोङो मडार्न जुगजों सोलिलांनो थाखाय जोङो माखासे खामानिखौ दोनथ'नो गोनां जायो। बेखायनो जोङो दा बिनि फारागथिखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
अब्ला दिनै औ
ओनथां बिदिबा दिनै जोङो बर'फोरनि माखासे गाननाय जोमनाय आयदानि सायाव सावरायनाया एसेयावनो थुंगेबाय।
नंगौ नंगौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै जोबोर मोजां मोनबाय।
औ जागोन।
औ जा